हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे बुंलाय
औ नंगौ आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जादों आङो नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि जेरै दामग्रा देगजा दामग्रा देग्रा आगजुफोरनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
औ सावरायजागोन ना
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बर'नि हारिमुआव मा मा दामग्रा देग्राफोरखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायदो
औ औ दा बर' समाजनि बा बर' माहारिनि माने दामग्रा देग्रा दोरोङारि आगजु होननानै बुङोब्ला
नोंगौ
बेनि जि जोंनि मिलौदो बा जोंनि बे दामग्रा देग्रानि जि ओ बिहोमा जोंनि बर' हारियाव बेखौ माने बुंनानै जोङो फोजोबनो हायाआरो। दा जोंनि बर' हारिनि जि दामनाय देनाय आगजु दोरोङारि आगजु बेयाव माने जों गुबै होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबियाव माने खाम जथा सेरजा सिफुं।
औ।
माने बेफोरबायदिनो थरखा ओ गंगोना बेफोरबायदि गो बां माने दामग्रा देग्रा आगजुफोरा माने जोंनि बर' हारिमुआव दङआरो।
औ नंगौ।
बैफोर आगजुफोरखौ गुबुन गुबुन मुवाजों गुबुन गुबुन जिरादजों जों माने बानायनाय जायो आरो। माखासे बिथिङाव बेफोरनि दामनाय देनाय एबा रो गाबनायनि देंखो बेयो माने गुबुन गुबुन आरो गावबा गाव माने मिलौदो देंखोजों माने बुं-बुंनानै दङ आरो।
औ नंगौ थारैनो।
दा बे औ दा बे जोंनि बर' हारिनि दामनाय देनाय जे आगजु बेफो बेयो माने ओ गुबुननिजों माने रुजु जाया आरो माने ओ ओरैबायदि मिलौहाब गोनां जायखौ दामोब्ला माने जोंनि देहा सोलेरा माने मोसानो मोसानो गोसोआ जालायनाय आरो रंजानायनि बेलायाव जोंहा रंजानाय आरो माखासे दुखुनि समाव दुखुनि बायदि दामनो हानाय बा जोंनि जि ओ इसोर सिबिनायाव उम दामनाय बेफोरबायदि गोबां गोबां रोखोमनि बा जोङो दामनो हायो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
बेजो औ बेजों लोगोसे जोंहा माने बेफोरनि बानायनाय आग जु जेरै जोङो खाम खामखौ होनना बुंङोबा जोंहा जा जुनारफोरनि बिगुर बेखौ माने फोरानना लानानै बेयाव माने दंफांनि जि ओ थुख्रा बेखौ माने गेजेराव माने फलंना नै माने बेखौ बे जुनारनि बिगुरजों माने होथेनानै बेयाव माने मोनसे गोमखांनाय सोदोब खालामो बेखौ जोङो खाम होननानै बुंनाय जायो आरो बेजों माने बेखौ दामोब्ला माने जोंनि बर' हारिनि जि ओ गासै बो माने हौवा माहारि बा हिनजाव माहारि गासैबो माने मोसानो मोसानो जालायनाय माने जि देंखोआ रिंखांखायो आरो।
औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदि सेरजा सेरजानि देंखोआव नोङो माने नों गाबनो ओंखाराबाबो माने नोंखौ सोगाबनोबो हागोन बा रंजानोबो होनोबो हागोन माने बे सेरजानि देंखोआ ओरैबायदि मिलौहाब। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजाव माने दुखुनिबाबो दङ बा गाबनायनिबाबो नोङो दुखुनि देंखो रिंखां होनो हानाय माखासे आगजुफोर दङ।
दा बर' समाजाव बेफोरबायदिनो माने बैफोर दामग्रा देग्रा आगजुफोरा माने ओ दिनै माने मुलुगाव सिनायथि होजाबाय आरो बे दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ माने दिनैनि माने जि आइ टेकबो मोननो हानाय‌ माने जोंहा बर' हारियाव सफैबाय आरो। औ जेरैबायदि जोंहा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गासैबोथ' जोंहा जि आइ टेक मोनखाबाय।
औ नंगौ।
औ दा बेफोरबायदिनो जोंहा
बे मोनसेया मोनसेजों माने जोबोद सोमोन्दो गोनां जायखौ मोनसे गैयाब्ला माने जोंहा एसे माने दामनाय देनायाव माने एसे खपसारा जानायखौ नु-नुनो मोनो आरो। जेरैबादि जोंहा माने बैसागो बोथोराव जोंहा सिफुं गैयाब्ला बा आर'ज मेथाइआव सिफुं गैयाब्ला माने एसे ओ माने खापसारा जायो होननाय बायदि मोनो आरो। नाथाय थेवब्लाबो आबुं जायो दामनाया।
नोंगौ।
बेफोरबायदिनो माने जोंहा दामनाय देनाया माने जोंनि बर' समाजनि मोनसे जोबोद गोनांथि बा लाखिलांबाय थानो गोनां मोनसे आगजुफोर आरो। दा जोङो दिनैनि मुगायाव माने गुबुनफोरखौ माने आ जि बायदिसिना दामग्रा देग्रा आगजुफोर जों माने बुंफबनाय थेवब्लाबो जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा माने जोंनि बे दामग्रा देग्रा दोरोङारि आगजुफोरखौ दिनैसिम बावनानै थाङाखै होननानै जों बाखनायनांगोन आरो। जोंनि बर' सुबुं माहारिफोरखौ औ। बे बिथिङावनो नोंथांमोननि ओनसोलथिबो बेबायदिनो दामग्रा देग्रा आगजुआ ओम गोमालांनो हमखो ना, दाबो बेबायदिनो माने गाजा गोमजायै खुंनायखौ बा दामनाय देनायखौ नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आरो बर' समाजाव माबायदि हेफाजाब होगासिनो बा माबादि देंखोआव माबायदि दामग्राफोरखौ बाहायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ नंगौ ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय ओ गोबां बेबायदिनो गोबाङा गोमालांनो हमदों आरो गोबाङानो दङ आरो ना नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ जेरै जोंनि दामनाय देनाय जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, जाबस्रिं, थरखा थिग बेफोरबायदिया ओ दाबो सोलियो आरोना नोंथां। अब्लाबो जोंहा बे सोलिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गोदान मुगानि फैनाय डि जे बक्स बा बायदिसिना दामग्रा बेफोरखौबो जों हा बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गुबै फोरबोफोराव जेरै जोंहा गावनि आखाइजोंनो बानायनाय बा जोंनि दामग्रा दे-देग्राफोरखौनो जोङो बाहायो आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
बे खामखौ नोंथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो जोंहा बानायनाय जायो आरो लोगोसे दिनो जोंहा सिफुंखौबो जोंहा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ थारैनो थारैनो
थिग बेबायदिनो जोंहा थरखा बेखौबो जोंहा औवानि फ्रायनो बानायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा दङ बायदिसिना सेरजा आरो हारमनियाम एफोरखौ जोंहा ओ दाबो सोलिनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
थारैनो थारैनो।
औ। बेबायदिनो जोंनि बर'नि ओ दामग्रा देग्राफोरा ओ गोमानानै थाङाखै।
औ औ
थिग बेबायदिनो
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ औ ओ माने जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो माने बेफोर दामजु बा आगजुफोरखौ दामनानै बैसागु समाव मोसानायखौ नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां थारैनो नुनो मोनो। जोंहा बैसागु समाव बेबायदिनो खाम जथा सेरजा सिफुं थरखा बेफोरबायदिखौ दामनानैनो जोंहा मोसायो आरो ना नोंथां। थिक बेनि अनगायैबो ओ इसे माने ओ जोंनि जाखां फुनाय सेंग्रा बा उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोंहा एसे एनै बे गोदान मुगानि ओ फैनाय दामग्रा जेरै डि जे बक्स बायदिसिना ओ अदिअ' रेकर्ड बेफोरखौ जोङो दामनानै मोसानाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो थिक बेबायदिनो जोंनि बायदिसिना फांसनफोर बा बायदि ओ जोंहा बैसागु बोथोरफोराव बायदिसिना फांसन जायो नङा होनबा थिग बेफोराव जोंहा बे ओ केसेट बा डिजे बक्स बेफोरखौ दामनानै जोंहा मोसानाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ
औ
माने जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गोदोनि समाव माने ओ माने बक्सोम दामना मोसानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनहांबायमोन नाथाय माने जोंनि बर' हारिनि जि फरायसा आफाद बेफोर फरायसा आफाद दा माने बेखौ माने बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानानै जोंनि जि हारिमुनि दामग्रा देग्रा आगजु बेफोरखौ बाहायनांगौनि बाथ्रा बुंनायाव दिनै बे लासै लासैबाबो दिनै मोनसे उम गाबोन मोनसे बाहायदाव बाहायदाव बेफोरबायदिनो दिनै माने गोबां सुबुंफोरा माने माखासे बिगियानारि दामजु आगजुफोरखौ माने बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थाना दिनै माने गावबा गावनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ बाहायनायखौ दिनैनि मुलुगाव नुनो मोनगासिनो। बिदिनो दङ आरो औ हेल' खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ
थिग बेबायदिनो जोंहा जोंनि दामग्रा-देग्रा आगजुफोरा ओ जोंनि मुलुग नाङैबो गोसारबाय नङा होमब्ला। जोंहा जि आइटेक बेफोरखौबो जोंहा मोननो हाबाय नङा होमबा।
थारैनो थारैनो
ओ जोंनि बायदिसिना दामग्रा देग्रा आगजु आग्लाफोरखौबो जोंहा गोबु जोंनि हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुं फोराबो दानि जुगाव एफा एनै ओ गोबांखौनो बाखनायनाय नुनो मोनदों आरोना आरो ओ बायदिसिनाफोरखौ जोंहा गुबुन हारिफोरावबो जोङो दामनाय बा ओ नायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा खोनानो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ
औ
थिग बेफोरबायदिनो जोंनि औ खोनादोंना नोंथाङा औ थिग बेबायदिनो जोंनि दामग्रा-देेरग्रा आगजुफोराबो ओ जेरै दा जेरै ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जेरै बाख्नायदों इयुनावबो थिग बेफोरबायदिनो बाख्नाय बाय बाख्नायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिनाय ओ थायो आरोना नोंथां
औ औ औ दा नोंथां माने ओ समा एसे बावबाय नालाय माने उननि सेसनाव जोङो मोजाङै सावरायबावसिगोन दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दे जागोन दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे दे